हेलौ।
अ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
अ होमबा नोंथां जों बे समाव जेखुनु मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा? मोनसे आयदा लानानै।
औ- औ आयदाखौ -आयदाखौ नोंथाङा बुंग्रोलायदोंो
औ गामि ओनसोलाव जेनाखि गथ'फोर
औ
बिसोर गथ'फोरा गामि ओनसोलाव माबादि समफोरखौ बारहोहरो
औ -औ
बेफोरनि सायावनो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ -औ -औ जागोन दे ओरैनोथ' जों दासिमाव गोदोनि गथ'फोरनि गेलेनाय नायबा समबारहायफोरा आथिखालनि गथ'फोरनि सम बारहोनायजों एसे जों फारागखौ नुनो मोनो आरोना
औ
गोदोनि समाव मबाइल गैयामोन टिभि गैयामोन नङा होमबा
औ - औ
ओरैनो बायहेरायाव गेलेनायजोंनो सम बारहोयोमोन आर ना मार्बल - मार्बल गेलेनाय, गिला गेलेनाय अन्थाइ गेलेनाय बेबायदिनो बेफोरबायदिदिजों सम बारहोयोमोन आरोना गोलोम बोथोरनि समावहाय दैफोराव दुगैहैनाय एखमबा ना लफायनाय बेफोरबायदिजों गथ' गोदोनि गथ'फोरा मा सम बारहोयोमोन आरो
नंगौ नोंथां
नाथाय आथिखालाव जों मा नुनो मोनदों आथिखालाव मबाइल फैनानै बा टि भि फैनायनि फैनायनि जाहोनाव म गथ' फुरा बायहेरायाव गेलेनो ओंखारला आरोना
औ
ना आथिखालाव मबलफोर मबाइलाव भिडिअ' नायबाय थागोन बा सोरबा मबाइलाव गेम गेलेबाय थागोन बा सोरहाबा न'खराव टिभि दङब्ला टिभि नायबाय थागोन बेदि गथ'फोरखौ खौ सम बारहोनायखौ नुनो मोनसै आरो ना
औ - औ
गोदोनि समाव मा जायोमोन स्कुलाव थांबाय बेनिफ्राय दसे रेस्ट लानानै बायहेरायाव गेलेनाय बेबायदि नुयोमोन दानि गथ'फ्रा मा जाबाय स्कुलाव थाङैनि सिगां दसे गान नायगोन बेनिफ्राय स्कुलाव थांनानै जेब्ला सफैगोन अब्ला आरो दसे मबाइलावनो गाननायबावगोन बेबायदि जायो आरोोना
औ
जायनि रुजुनायाव गोदोनि गथ'फोर आरो दानि गथ'फोरनि रुजुनायाव एसे फाराग नुयो आरोना गोदोनि गथ'फ्रा राफोद - राफोद जायोमोन दानि गथ'फोरखौ एसे एसे दुरबल जानाय नुनो मोनसै आरो बिसोरो बायेरायाव गेलेनो थांला बेफोरबायदि माने मानसिया राफ खाफोद जायो होननानै बुङोब्ला गेलनायनि गेलेनायनि थाखायसो ना
औ
नोंङो सानसे जुदि मबाइल खौनो नायबाय थायो नोंहा मेगननि देहानि बिराद खहा जायो आरो
औ -औ
दानि गथ'फोरा बिराद बेबायदिनो अनलाइन गेम बा मबाइल भिडिअ नायनायनि गेजेरजोंनो सम बारहोयो आरोना ओरैनो गोदोनियाथ' खेला - दुला गेलेनायनि गेजेरजों सम बारहोयोमोन आरो
औ- औ
ओरैनो आथिखालाव नोंथांमोननि गथ'फोरा माबायदि सम बारहोयो नोंथांमोननि गामियावहाय
औ नोंथां दा जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल गथ'फोरनि जेनाखि खेला दुला गेलेनाय बेफोरनि फारसे नायोबा बै सम आरो नैबे आथिखाल समजों नोंथां बुंनाय बादिनो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनसै आरो
औ
दा आं गोदोनिखौ एसे बुंग्रोनि गोदोनि समाव मानिे ओरैबायाददिमोन जेनेबा गामि ओनसोलाव गथ'फोरा ज' ज' जेनेबा बेलासि समाव गेलेनाय नुयोमोन
औ
बिदिनो गोबां खेला गेलेयो जे जेरैबायदि थाखोमालायनाय जायखौ जों जोंनि ओरै जायगायाव एप्रेस होननानै बुङो खै गेलेयो होसोलायनाय रेडिअ वान गेलेयो बा बिदिनो सासे गं होलायनानै फिउ बारनाय जोंनिथिं बेखौ एजाम होलायलायनाय बिदि गेलेयोमोन आरो
आचसा
दा बै समाव जों नुनो मोनोमोन जेनेबा बेफोरबादि गेलेनाय बा गामि ओनसोलावथ' ओैनोमायाव म गथ खौ ज' ज' दुगैहैनाय नुयोमोन जोङो जेनेबा दैयाव बिदिनो लोहाबलायनाय गेलेनाय बिदि गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय फैयै फैयै फैयै फैयै नैबे जेनाखि आथिखालनि सम
द
बे समाव मानिे बुंनो थाङोबा गोबां खमसै आरो नुनोनो थांला जेनेबा बेफोरबायादि जेनाखि गोदो खेला गेलेनाय जेनेबा थाखोमालायनाय बा अ खन्थाइ गेलेनाय मार्बल गेलेनाय बेफोरखौ मानिे नुबांला आरो आथिखालाव नुनो मोनोब्लाबो जेनेबा बिदिनो बेलासिफ्राव फुटबल क्रिकेट बेफोरखौ आथिखालाव नुयो आरो बेफोर गेलेनायफोरखौ नाथाय जेनाखि जोंनि गेलेनाय बेफोरखौ मानि नुनो थांला बुंनो थाङोबा आथिखालावहाय जेनाखि दानि गथ'फोर मानिे बयनिबो न'खरावनो मबाइल दंसै नालाय नोंथां
नंगौ नंगौ
मबाइलजों मानिे गथ'फोरानो सम बारहोनायखौ नुनो मोनसै
आरो दानियाथ' माबा क्लास नाइन टेन जाबानो माबा अनलाइन क्लास लानो मबाइल नांगौनो होननानै बिमा बिफानावबो बिनायखौ जों नैबे समाव नुनो मोनबाय नोंथां दा बिस बिसोर अनलाइन क्लास लानानै बेसेबां जाफुंसारो नाथाय बेखौ बुंनो थ' गोब्राब नाथाय बिसोरखौ मानिे गामि ओनसोलाव बिफां खना खना बबेबा खनायावहाय माबा फ्रि फायारनो पाबजिनो गावजों गाव जमा थानानै गेलेनायखौसो नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेफोर जेनाखि आथिखालाव मबाइ गो बे गोहोमा साग्लोबनाय लोगो लोगो गथ'फोरखौ मानि गोदोनि समाव जों मा बादायदि गेलेयोमोन आथिखालाव माबादि गेलेनायखौ नुखो बेनो आरो दा जेनाखि गेलेनायाव गोसो जयैनि खम जाबोनाया बेनो जायनि थाखाय नोंथाङा बुंनाय बादि दानि गथ'फ्रा दुरबल जायो सिगां जों जायनाखि गथ'फोर बिसोरखौ राफोद नुयोमोन दा बेनो आरो नोंथां।
औ औ
दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो गथ'फ्रा गोदोनि जेनाखि खेला जों गेलेबोनाय जेनेबा थाखोमालायनाय बा एभारेस रेडिअवान मार्बल बेफोरखौ गेलेबावो नामा नोंथां? नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव एसे फोरमायलाय नोंथां
जोंनियावथ' ओरैनो दा मार्बलल' गेलेयो बे एभ्रेस गेलेनाय बे रेडिअ' वान बेफोर एकदम गैलाखौनो होनजाबाय आरोना गामियाव मार्बलखौ मार्बलखौ गोजां बोथोरबा एसे गेलेयो बेनिफ्राय नै दा गोलोम बोथोर समाव दा फुटबल एसे गेलेगोन बेल'नोसै आरोना।
उम
गोदोनि जे फुराना गेलेनाय बेफोर गिला गावनाय बेफोर गैला आरो ना
औ नोंथां
ओरैनो दाबो नोंथांमोननि गामियाव ज' गेलेनाय माबाफोर खेला दं नामा?
ओरैनोथ' दा आथिखालाव ज' गेलेनाय होनोबा जों बेफोरबायदि जेनाखि गोदोनि खेला जेनेबा गिला गावनाय बा मार्बल गेलेनाय दा बेफोर मानि अन्थाइजों गेलेनाय थाखोमालायनाय गेलेनाय माने आथिखालनि गथ'फ्रा गेलेला आरो जोंनि गामियावबो। दा ओरैनो जयै गेलेनाय खेला होनोबा जों बुंनो हायो आरो दा गोलोम बोथोर हिसाबै फुटबलखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो फुटबल क्रिकेट बेफोरखौ माने गेलेनायखौ जों गथ'फोरखौ नुनो मोनो।
औ औ
गथ'फल नङा माने फुटबलखौ जेनेबा एसे गेदेद गेदेद सेंग्राफ्राबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो
दा बेनो आरो जेनेबा गोजां बोथोराव जयै गेलेनाय होनोबाबो जोंथ' उन्दैफोरखौ आथिखालाव जोंनि गामियाव मार्बल गेलेनायखौनो आं थ' नुलानो नोंथां बुंनो थाङोबा गोजां बोथो राव गेलेयो होनोबा भलिबल
अ आतसा
बेखौ जयै बोराय सेंग्राबाबो उन्दैफ्राबो माने जोबोद गोसो जानानै गेलेनायखौ जों मोजाङै गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ
ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा गुबुन गामिफ्राव खुंनाय बायदि बा गेलेनाय बायदि जेनेबा नैजिद' जानुवारियाव अबेबा बबेबा बबेबा गामियाव फुटबल खेला जायो बा भलि खेला जायो बा जेनेबा जिबा आगस्टआव इम बिदिनो माबा माबि खेला होयो नोंथांमोननि गामियाव बेबायदि खेला होयो बा खेला गेलेनाय नेमफोर दं नामा?
मोजां सोंनाय नोंगौ नोंथां। जेनाखि साब्बिस जानुवारि बा फिफ्टिन आगष्ट नंगौ बेवहाय मानि जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल बेवहाय उन्दैनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' मानि बयनिबो गोसो जानो ओरैबायदि जायो रोङाबाबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेवहाय
औ
औ जेनेबा फुटबल मेच होसै सेंग्रा बोराइ बिदिनो फाथा फाथि खालामसै आरो दा बेवहाय जाय देरहायो जेनेबा दाउ ब्रयलारनि खेला होगोन जाय देरहायो जेनेबा दस केजि मोनगोन जाय जेनो पास केजि जेननायनिबो बेवहाय माने बेदरखौ होनाय जायो आरो नोंथां ओरैनो बेयावहाय बेवहाय मानि जों नुनो गामि ओनसोलावहाय रं जानायनि गेलेनायनि माबासो लायो नालाय नोंथां
औ औ
बे रंजानायनि थाखायसो गाहायै बेखौ माने बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो जेनेबा फिफ्टिन आगष्ट बा टुइन्टि सिक्स जानुवारि बेवहाय दा नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि नुयो नुनो मोनो नामा नों ओं खेला होनाय
जोंनि गामियाव माने जोंनि गामि गोजा गेलेया आरोना माने गुबुन गामियाव गेलेहैयो आरो ना गुबुन गुबुन गामिया खुङोब्ला बेयाव गेलेहैयो आरो ना जोंनि गामि गोजा खुंनाय बेबायदि गैया आरो मस्ला
औ
ओरैनो नोंथाङाबो फुटबलफोर गेलेयो नामा
ओरैनोथ' औ नोंथां आहाबो उन्दैनिफ्रायनो फुटबल गेलेनाय हुदा दङ आरो दाथ' दैज्लां बोथोर हिसाबै आं फुटबल गेलेयो आरो जेनेबा ओमफ्राय गोजां बोथोराव बिदिनो भलिबल गेलेयो ओरैनोथ' आं क्रिकेटबो गेलेयो नोंथां
औ मोजां नोंथां मोजां नोंथाङा मा गेलेयो बेखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो गोदो माबायदि गथ'फोरा गेलेनानै माबायदि बे समखौ बारहोयोमोन बा गथ'फोरा माबादि समफोरखौ बारहोयोमोन आरो ना गोदोनि समाव आरो दानि समाव गथ'फोरा माबायदि समखौ बारहोयो नोंथांजों सावरायनानै जोङो मोनथिनो मोनबाय आरो जों फारागखौबो एसे नुनो मोनबाय दा जोंना दा समाबो जाबाय नोंथां बिदिबा लाखिलायसैना
औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ औ दे